हेलौ औ खोनादों थां
औ औ जों दायो बर'फोरनि सल'बाथा थानि सायाव सावरायनोसै औ सल'बाथा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो अ सुबुंनि खुगा खुगा सोलिबोनाय बा गोदोनि आबाद मावनाय आबै आबौ फोरनि आबै आबौमोना जेरैबायदि संसार जाबोदोंमोन। बागैनो सल'थानि ओ गेजेरजों मिथिनानै मोनो आरोना बेबादिनो सल'बाथायाव जोङो बायदिसिना गियान मिनिथाव बाथ्रा लोगोसे जोङो बायदिसिना सिना अ सोलोंथाइ मोननो हायो। ओ नोंथांनि बादिब्ला सल'बाथानि गेजेरजों माबादि सोलोंथाइ आरो गोथाव बाथ्रा बेरखाङो
औ औ नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंना धैनबाद खोनादों खोनादों सल'बाथा होनोब्ला जोंना माने गोदोनि आबै आबौनिफ्राय माने खुगा खुगा सोलिबोनाय सल'बाथा नङा होमबा बे मोनसे लिरनाय महराव गैया जिहेथु बियो माने खुगाजों खुगा सासेनि उनाव सासे मुगानि उनाव मुगा बास्लायबोबाय थानाय नङा होमबा जोङो सल'बाथानि निफ्राय गियान मोनो मिनिथाव बाथ्रा मोनो माने फोरमायना होनोसै जेनेखि माबायदि जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना माने गथ'फोरनो जेनेबा गियान होनो थाखाय सल'बाथा माने खोन्थायोमोन बेखौ आं एसे जेनेबा बे जोङो ओ सियाल औ औ खोनादों खोनादों खोनादों औ औ माने बे सियाल ओ सियाल आरो बोराय बुरिनि थारुन गायनाय जोङो सल'बाथानिफ्रायनो जों मोनथिनो मोनो जे जिहेथु माने जोङो बेखौनो मोनथि मोनो जे माबायदि जेनेबा बोराय बुरिया थारुन गायनाय सियाला माने सोलो बाहायनानै जिहेथु माने थारुनखौ रुनानैसो गायनांगौ होननायाव बोराय बुरैयाबो सियालनि खोथाखौ लानानै माने थारुनखौ रुनानै गायनानै सियारजों जाजालां जानायनिफ्राय बेखौनो मोनथिनो मोनो बे जेनेबा जोङो इसिबांबो ननि गुबुननि सायाव फोथायनाङा आरो माने गाव गावनिबो गाव गावनि मेलेमखौबो जों बाहायनानै खामानिखौ मावनांगौ नङा होमबा। बेनि ओमफ्राय जोङो माने बोराया ओ थगायजानायखौ नुदों जाम्बानि आखुखौ नुदों। औ बिनिफ्राय आं आरो जोङो बेखौनो आरो जोङो सियालाबो बोराय बुरैजों साजा माने दा साजा लाफिननानै जेनेबा जेनेबा बिसोरो साजा होजानायखौ नुदों बोराय बुरिजों जेनेबा सियालाहाय बाराद्राय गावनि सोलो बाहायनायनि गेजेरजोंनो गावनो गावनि खुगायाव जामब्रदों नङा होमबा बेयो बोराग बुरिजों बेखौनो मोनथिनो मोनो जे माने जोंनियाव माने सोरनिबा गाज्रि खामानि मावोब्ला गावबो माने बे गाज्रिखौ मोनफिनो होननायखौ जों मोनथिनो मोनदों आरो। मानि बिनि बेबायदि जोंनि आबै आबौफोरा माने बे जेनेबा मालायनि गुबुननि गाज्रि मावनाङा गुबुननि खहा खालामनाङा बेफोरखौ फोरमायदों आरो गुबुननि खोथाखौबो एसेबां फोथायनाङा होननानै जोङो माने बेनिफ्राय मोनथिनो मोनदों आरो। नोंथाङाबो ए सेआवब फोरमायना होजागोन।
औ। अ सल' बाथाखौ जोङो ओ सल'बाथा होननानै ब बुङोब्ला जेरैबादि हाय सल' बाथानि गेजेरजों नोंथ थाङा बुंलांनाय बायदि बायदिसिना गियानखौ मोननो हायो बेखौ जों मिथिनानै मोनो बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सल' बाथ थाया गोदोनि दङमोननो आ बेजों लोगोसेनो सल'बाथानि गेजेरज जों बायदि ओ म नो गुनफोरखौबो बेरखांनाय नुनो मोनो जेरैबायदिहाय ओ जुनाराबो मानसिनि बाद दि राव रायज्लायनो रोंनाय ओ जुनाराबो मान नसि बायदि खामानि मावनो रोंनाय लोगोसेनो ओ जुनारफोराबो दे ओ मानसि बायदि साननो हरनो गोरों बेखौबोज ओ माने रोख खायै बेरखांनायखौ नुनो मोनो। ओ लोगोसेनो ओ जु माने जोङो सल'बाथाफोराव आरोबाव नुनो मोनबावो ज जे माबा मोनसे गोहो बेरखांनाय जेनेबा ओ इसोरनि बादियै जोंहा माने गोहो बेरखांनायखौ नुनो हायो जेरैबा बिहाय ओ मानसियानो ओ जादु मोनथोरजों ओ गोमोरनो हानाय बा बायदि ओ बायदिसिना खामानि हो गावनि गोहोज जों मावनो हानाय बेख फोरबादि आ थार माने खोथनो मोननाय जायो।
औ।
बे जों आरोबाव मोननो हायोदि सल'बाथानि गेजेरजोंनो गियान मोनो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो ओ - ओरैबायाददि मोनो सल'बा थानि गेजेरजों जेराव फोरमायनाय जायोदि ओ सोरनिबा ओ गाज्रि इनाय खामानि मावोब्ला बिनि फिन साजाखौ गाव मोनफिनथारो ओ आरो बेनि फिनसाजा खौ इसोरा जोंनो होफिनथारो जों बे मोननो हायो लोगोसेनो जोङो ओ बेफोरनि गेजेरजों जानायनि माखासे बिदैखौबो मोननो हायो जेरैबायदिहाय सोरबा दुखु खु दाहायाव थायोब्ला लायनो ओ बे ओ बेनो माने मिनिथाव सल'बाथा खोन्थानानै बा बेखौ खोनासंहोनानै बे नि गोसोखौ गोजोन होनानै गोसोआव मिनिनाय लाबोनाय बा गोसोआव रंजाखां होननाय ओ बि बेफोरखौ बेरखांनाय नु नुनोमोनो लोगोसेनो गोदो सल'बाथाफोरखौ जोङो आरोबाव नायोब्ला नुनो मोनोदि बाथाफोरखौ गोदो ओ ओ गोजां बो थोरनि अर सायनाय समाव आबै आबौमोना ओ फिसौफोरखौ खाथि थियाव लानानै ओ माने बिसोरनो माने गोजोन होनो थाखाय बायदि रोखोमनि मिनिथाव सल' बथा आरो बायदिसिन गियानफोरखौ माने होनो थाखाय बायदिसिना
औ
होनाय नुनो मोनो लोगोसे सेनो आरोबाव जों ओ सल' बेफोरनि अनगायैबो ओ गरम। बा गोलोम बोथोरनि। ओ दंफान। सिङाव बा दंफां सायाव जिरायनाय समाव आरो। गावदां अखाफोरबा। पुर्निमानि समाव अखा। फोर दानसोरां बिलिफां हराव। बायदिसिना माने। फिसौफोरखौ खाथियाव लानानै। बिबौ बिबैफोरखौ माने। सल' बाथा। था खिनथानायखौ। नुनो मोनोन आरो औ नोंथांनि बादिब्ला आथिखालावबो बेफोरबायादि। सल'बाथा खिन्थानाय हुदाया दंना गैया एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ नोंथां होननाय बायदिनो जोंना माने जेनेबा जों सल'बाथाखौ जों गामिनि बैसोगोरा सुबुं न'खरनि बैसोगोरा सुबुं आबै आबौआसो खिथायोमोन नङा होमब्ला। माने सिगांनि सम। माने आथिखालाव गैला। खुनु होनजायो माने गोबां खम जाबोबाय। माने गैया। होनजायो आरो गोमालांबाय होनजायो बे गोमालांनायनि जाहोनाबो जाहैबाय माने सिगांनि समफोरावहाय जों माने मबाइल टिभि बायदिसिना गैयामोन आरो बिनि। नि थाखायनो जोङो ओंखाम जाखांनानै मोनो। लि समफोराव गरम बोथोरनि। समफोरावहाय दंफां सायाव अखाबो दान सोराङाव। बेफोरखौ खिन्थानाय नुयोमोन आरो आरो। सिगांनि समावहाय सोलोंथाइयाबो एसेबां माने माने जायगा लायाखैमोन आरो मान। सोलोंथाइखौबो जोङो एसे। बिदि जाना। थाङोमोन नङा होमबा। नाथाय आथिखालाव माने। ओरैबायदि मुखुब जाबाय जे सुबुं माहारिफोरा माने बेबायदि जमा जमा दंफां सायाव जिरायलायनानै माने सल'बाथा खोनासंलायनो हानाय। सम गैला आरो सल' बाथाफोर नायैनोबो। ओरैनो जेनेबा बिदि नायनोबाबो। जों मबाइल टिभि फोरावसो ओ फुथुलाफोरनि भिदिअ नायसै आरो गथ'फोराबो। माने फोरबो बिनिफ्राय गियान ला। आरो माने बेफोरबायदि जमा जमा जिरायलायनानै सल'बाथा खोन्थालायनाया माने गैला होनजायो अब्लाबो माने जोङो दासिमबो खायफा खायफा माने जायगाफोराव माने जायफोर न'खराव माने बोराय बुरि थायो माने सिगांनि समनि आबै आबौनि बेफोरो अब्लाबो दासिमबो माने एसे एनै खिथायोआरो जे जेहेथु बि-बिसोरबो गोबां सलबाथ' मिथिखायो नङा होनबा बि सोरमाने बिदि बिदिअ सल' बाथफोर गथ'फोरनो गामिनि गथ'फोरनो न'खरनि गथ'फोरनो माने खिथायो आरो दसे समब्लाबो माने जेहेतु जोङो मबाइल टिभि बायदिसिनानिफ्राय नायनानै मोननाय सल'बाथाया जोंना गुबुन जायो नङा होमबा बेबायदिनो आबै नाया गुबुन जायो बै आबै आबौ खोन्थानाय सल'बाथाफोरा जाहैबाय माने सुबुं माहारिफोरा गोदोनि सुबुं माहारिफोरा माबायदि माने जिउ खुंबोदों बेखौ जों सल'बाथानि गेजेरजोंबो मिथिनो मोनोमोन। आरो सल'बाथाया थामजि मिनिट थाव बाथ्राबो बुंनो मोनो मोनो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जेनेबा बेवहाय माने जुनारफोराबो मानसि माने रायलायलायनो हायोमोनआर रो आरो बे ओ मा होनो जेनेबा फोथायनाय खोमसि फोथायनायफोराबो दङ नङा होमबा फोराव माने बुंनाय जेनेबा जाथु मन्थ्र' सानबोलावरि फोथायनायफोर जेनेबा जादु मनथुर बिरनो हानाय मानसिया बिरनो हानाय मानसियानो बायदिसिना खामानि मावनो हानाय जिब जुनारा बिरनो हानाय रायलायनो हानाय बिफोर माने फोर माने बै सल' बाथाफोराव सो दं जिहेतु जोंना बेफोर माने बेफोर माने गुबुन जायो आरो बेफोरखौ जोङो दासिमबो गोबां माने खमसैब्लाबो जोङो माने खायफा खायफा जायगाफोराव जायफोराव गिदिर गोलाव बोराय बुरिफोर माने बै सो जानाय गोबां नुफैयो होनाय सुबुं फोर दङ माने बिसोरखौ माने खिन्थानायखौ नुनो मोनो आरो जोङो फोरखौ माने बेबायदि माने गियान लानांगौ जेनेबा उमुख मावनाङा गुबुननि गाज्रि खामानि मावनाङा गुबुनखौ थगायनाङा गुबुननि सायाव बांद्राय फोथायनाङा बेफोरबायदि माने आर जायफोर जाथावै जेनेबा जाथावैआबो सलबाथायाव जायो न नङा होमबा जाथाव दिनेखा जा रायलायनाय बेथ जोंना जाथावथारै माने बेफोरखौबो बिसोर माने जाथावै खामानि फोरा माने ओ खामानिफोरा जा मावनाङा बेफोरखौ माने जिफोर गुबुननि खहा खालामो बेफोर फिन साजा मोनफिनो बेफोरखौ माने जोङो गुबुन लेखाफोर मोनाबाबो बै आबै आबौनि सलबाथानिफ्राय मोनो आरो बिनिखा खायनो माने दा जोंना बै सलबाथाफोरखौ माने खिन्थानायखौ जोङो एसेबाबो नुनो मोनसै आरो बेथ नंगौ नोंथां नं गौ बिनिखायनो माने जोङो थ जों गोबां सोलायबायानो नङा होमबा आरो रावनिबो रावनिबो जेने बा रावनावबो एसेबां सम गैयाजे जोङो माने ज ज जिरनानै जेनबा सलबाथा खोनासं नो माने बेफोरबायदि खालामोब्ला मोजां आरो माने जोंनि दोरोंफोरा थालाङो आरो माने जोंनि माने गाव गाव माने जों सलबाथा खोन्थानायनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि दुखु सुखुखौबो रायज्लायनो हायो नङा होमबा माने दा बेफोर थानांगौ बेफोर माने गोमालांनाङामो गोमालांनाङामोन नाथाय आथिखालाव माने बेफोर एसे एसे गोमालांबाय जिहेथु सोलायबायानो एबा जुग गो जोंना मुगाजों सोलायनाय लोगोसे मानसि सुबुंफोराबो सोलायनांगौ नङा होमबा गाव गावखौनो सोलायनांगौ बे-बेबायदि हिसाबै माने बेफोर सोलायलांबाय आरो
उम नंगौ औ औ औ दे जाथसिगोन
आयोय